खोनादों औ खोनादों उम ओमफ्राय नोंथां
होमबा नोंथां दिनै जोङो दा बरनि ट्रेडिसन जों ओंख्रिफोरनि बागायनायसो रायलायनोसै नामा ना
औ राय्लायजायो नोंथां
बा जोंनि बरनि ओंख्रि होनोबा थ जोंना अनदला दाउ
औ
सबायजों दाउ सबायजों साम नारजि अमा बेफोरसो नंङा होमबा
औ नंगौ नोंथां
अनला ओंख्रि बुङोबाथ जोंना गोदो आबै आबौमोननि समनिफ्रायनो गोबां सोलिबोनाय दासिमहालागै
औ दासिमहालागै सो मोनो औ औ
अनला रावनि ओंख्रि बुंङो ब्ला ओंखामा बांसिन हागौ नंङा होमबा जोंना बरफोरनिया
ओरैनो गुबैयै अ औ नोंथां बुं
गुबैयैथ बर बे जोंना अनलायानोसै
औ अनलायानोसै
बरफोरनि बुंङोब्ला जोंना दाउ अनला दाउ ओंख्रि बुंङोब्ला राव मोजां मोनै बा रावबो गोथाव मोनैथ' रावबो गै
रावबो गैया औ नोंथां नंगौ
अनला ओंख्रि अनलाजों दाउ होनोबा माने ओंखामफ्रा बांसिन हाबखायो आरो
औ अनलाखौ बय बयबो मोजां मोनो जों बर'फोरा जानो अनला दाव होनबाथाय अनला दाउजों लोगोसे आरो मेवायबो लगायनानै जायो जों बर'
औ औ अनदला ओंख्रिखौ जों बुहुत रोखोम खोमनि माने बिदिनो बुहुत रोखोमनि मैगं हो जायो जेरै जोङो गामिफ्राव जानाया बेलेग जायो जों गामि आवथ बहुत रोखोमनि ओंख्रि होदेरो जेरै जोंना जों बारसिखा बिबारजोंबो जायो अनलाखौ बारसिखा बिबारजों जाबाय मोदुम फुल बिबारजों जाबाय ओमफ्राय खांख्रिखलानि
औ मालाबा होनानै जायो औ
आरो बिलाहिजों ना गोरलै गोरलै होदेर नानैबो मालाबानि समाव जों बिबो जायो।
अनला ओंख्रियाथ' जोंनि बर'नि मोनसे गुबै ओंख्रि नङा होमबा बयबो जायो दा बे अनला ओंख्रि खौ माब्रै बानायनाय जायो बेखौ बुंलाय नोंथाङा
नोंथांमोननियाव बोरै बानायो औ
बुंनो दाथ' नै गोदोनि जुगावथ' जोंना अनला ओंख्रिखौ जेनेबा माइरंखौ सोमनानै दोननानै उवालाव गुन्दै देयो नङा होमबा
नंगौ नोंथां
ओमफ्राय आथिखालावथ' बारा नुनो मोनला दि उवाल फोरखौ' गोदोनि जुगाव नों गासिनावबो सबनि न'खर न'खर माने बिदिनो उवालजों गाहेन थायो नङा दानि जुगावथ' मोनफा मोननै न'खर अ नुनो मोनसै जोंनि साइदआव आरो मोनफाम मोननैल' नुनो मोनसै एखदम उवालफोरखौनो
औ जोंनियावबो बिदिनो मोनफा मोननैल'सै नोंथां
देनोबो रोंला आरो बासै आथिखालनि जुग मानसिफ्रा
औ
माने दानाथ' नों मदार्न जुग जाबाय आथिखालावथ' जोंना ग्रेन्द्रार ग्रेन्डार मेसिन दं मोनसे
औ
बानायनाय जायो अनला
औ मिक्सारावसो होनानै जायो आजिखालि औ दानि जुगाव गोदोनि जुगनिफ्राय सोलायबोबाय नङा होमबा नोंथां गोदो उलाव जायोमोन दा नै ग्राइडार मिक्सार मिगसाराव होनानै गोरलै गोरलै आदब बाहायनानै जानो रोंबाय आरो जों बर'फ्रा माखासे टेक्न'लजि जानायनि थाखाय बैफोरो लासै लासैनो गोमलांबोनोसो हमबावबाय नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नंगौ नंगौ गोमालांबोगासिनो एसे एसेबाबो माने खमायलांबाय अनला ओं
खमायलांबाय औ गोमानाया गोमायाखै नोंथां बर गामियाव दं दासिमबो सोलियो
गोमानायाथ गोमायाखै माने बुहुद खिनथु माने माखासे एसे बुस्थुफोरखौ नुयोबा मोजांबो मोनो जोंनि बे ट्रेडिसनेल ओंख्रिफोरखौ आरो बरफोरखौ जेनेबा जों अबाफोर थाङोबा जेरै गुवाहाटियावनो थां कक्राझारफोरावनो थां माने गिदिर गिदिर हट माने बेफोरसो ओंख्रि जायो बिराद मोजां नांङो आरो थाङोबा जेरै गोदोनि जुगाव थ जोंना बर'फोरा गामियाव थाग्राफोरालसो अनला ओंख्रि जायो नङा होमबा
औ
गोदोनि समाव नों मैगं थाइगं बारा बायलाबाया इदि दालि ओंख्रि आलु ओंख्रिफोरखौबो बारा बाया दानि जुगावसो नोङो सब ओंख्रिखौनो बायनानै जायो गोदोनि समावथ' बारा बाया अनला ओंख्रि फोरबो बांसिन सोलियोमोन दानि जुगाव माने टाउनाव थाग्राफ्राबो अनला ओंख्रि जानो बारा खस्थ' गैला माने गोबां जोंना जेरै गिदिर गिदिर हटेल दङ जेरै ओ बाजै हटेल आइ हटेल बेफोराव माने अनला ओंख्रिफोरा मेन माने जों बर हिसाबै माने मोजां नाङो आरो अबावबा थांबा जो जोंनि बर ओंख्रिखौ जों जानो मोनो। जानो हायो माने टाउनाव थाग्राफोराबो दा गोसोबा जानो हानाय माने मोनसे मोजां जाबाय आरो बेफोरो मोजां नाङो आरो जानो लुुबैखायोना जों बर' हिसाबै नों अनला ओंख्रि होनोबा सबबो जानो लुबैयो
बर' मानसिया हटेलाव हाब्बाय होन अनला ओंख्रिल अर्दार होखायो सिगां मा ओंख्रि जानो अनला ओंख्रि दंना गैया होनना सोंखायो
औ औ आरो नोंथां मोनसेया बिदि सोलिगोना सोलिया जों मिथियोथ' माने आथिखालाव आरो दा आथिखालाव जोंनाव दा माने सोरनिबा सोरनिबा माने हाबा जुलिफोर जायोबाबो माने सोरबा सोरबाया दाबो दाउ दाउ जों अनला संनानै जाहैयो जोंना अनलाजों दाउ माने हाबाफ्रावबो आरो अनला दाउजों बिराद
आरो जोंनि बर'आव नोंथां ओ मोनसे बे नियम दं हाथासुनि खुरनाय होनबादो बेयाव अनला दाउबो खारो नोंथां बर'नि हाथासुनि औ बर'नि हाथासुनि जुदि हाबाखौ सङोब्ला अब्ला बेयाव बे हिनजाव गोदाना अनलाजों दावजों संनानै जाहोनांगौ आरोखि रायजोफोरनो बे नेमखान्थिया हाबनानै दङ अनदला दाउ बेनि थाखायनो अनदला दाउआ जोंनि बर'नि थाखाय फेभ्रेट आरो ग गारजाथावजायि ओंख्रि
औ औ औ
औ।
आरो माने बिराद गोथावबो ओंख्रिया बासिनो हाखाया माने अनला ओंख्रि होनोबा माने
औ औ दा अनलाखौ नोंथां
औ औ।
अनला बानायनायनि ओ माबाखौ आदबखौ बोरै बानायो बेखौ खिन्थानो हागोन ना एसे बोरै बोरै बानायो अनलाखौ अनला ओंख्रि जानोबा मा मा होबोनांगौ अबेनिफ्राय जागायजेननानै अनला ओंख्रिया जाबोगोन?
अनला ओंख्रि बानायनायाथ' बेसेबां हार्द बेसबां माने गोरा आयदाबो नङा औ गोरा आयदाबो नङा। नों जोंना सिम्पोलावनो आरो अनला ओंख्रि बानायनाया जेनेबा जों माइरंखौ सोमनानै बेखिनि दोनबाय दसेखिनि दनानैनानै जोङो बेखौ उवालाव देनानै गुन्दै खालामनानै लाबाय गुन्दै खालामनानै लानायनि उनाव माने जे जि बुस्थुजों संगोन जेनेबा दाावउफोरजों सङोबा दाउफोरखौ हानानै लाबाय बा मेबाजों सङोबा मेवा खौ लाबाय हानानै जों मेवा गोखैजोंबो सङो मालाबा
नोंगौ नोंथां।
हानानै दोननाय मेवा गोखैजोंबो सङो आरो मेवा गोथांजोंबो संनाय जायो जों।
औ।
आरो मुरुफुल बिलाइफोरजों मालाबा मुुरुफुल बिबारफोरजों मालाबा गोथाव सङो आरो बारसिखा बिबार बारसिखा बिबारखौथ' आथि खालिनि जुगाव बारा मोनलामोन
मोनला औ आरो बे गोदान जुगनि नैबे दा फैबाय थानाय जेनेरेसन बिसोरथ' बारा मिथिबांला बारसिगि बिबारखौ। बेखौ गोदोनि जुगावसो बांसि जोङो जायोमोन नङा होमबा अनला ओंख्रिजों? दाना एसे खम जाबाय बासिगि बिबारजों जानाया औ नोंथां औ। अनला अन देनायनि उनाव मा खालामो?
अन देनायनि उनाव बिदिनो संनायखौथ' आं संफेराखै माने मिथियो आरो जे बोरै बोरै खालामो। संनायाथ' सं फेराखै अन देखांनायनि उनाव नोंथाङा संफेरबाय नामा मालाबा?
आंथ' मोनथिगौ प्रसेसजोसो अन देनायनि उनावहाय दैखौ गोदौ होबाय। दै गोदौनायनि उनाव बे दैयावहाय अनखौहाय सारना होबाय आरो।
औ।
अनखौहाय एसे एसे सारना होबाय बिनि उनाव बेयाव लाथा लाथा जाबानो बे अनलानि महर लाबाय आरो। बेवहाय ना बेदर बबे जों नाजोंसो जागोन ना बासिगि बिबारजों जागोन ना औवा मेवाइजों जागोन जिखुनु माजों जागोन बेखौ बेनि बे अनलानि सिङाव गारसनना होब बाय आरोखि गारसननायनि उनाव बेखौ गोदौ होब्लानो अबा अनला ओंख्रिया जोंना जाबाय।
इजि ना? बारा गोराथ' नङा।
औ बे गोदौनाय गोदौबाय थानाय समावनो जोङो खारैखौ गारसननांगौ जायो अनलायाव।
खारैखौ ना?
अनलाया गोथावसिन जायो।
आतसा आतसा। औ औ औ। आरो खोनानो मोनदों माने जोंनि अनला ओंख्रि ओंख्रिया जे उवालाव देनायनि अनजों बांसिन गोथावसिन जायोनो।
औ।
माने ग्रेन्डारफोरजों उननायनिख्रुइ माने उवालाव देनाय ओंख्रिया बांसिन गोथाव थाव जायोनो जोंना अनला ओंख्रिया खोनादों आरो आं ओरैनो थ'
जानो हागौ नोंथां बेहाय माने ग्रेन्डारजों देनाय अनाहाय मार थाया जानो हागौ। जाय उवाल जों देनाय अन बेयाव बां बांसिन मार थायो बेनि थाखायनो औवालजों देनाया गोथावसिन जायो जानो हागौ आरो नोंथां।
औ औ। माने जोंनिया जेनेबा थर मा होनो उवालजों देनायाथ' जोंना गिसिबाबो देनो हायो नङा होनबा नोंथां?
औ औ।
जों माने जों सोमनानैसो देयो अनलाजो अनला खौ दा नों ग्रेन्दाराव होयोबाथ' माने सोमनानैथ'
औ सोमनानैबो होजायो नोंथां थेवबो बेवहाय बांसिन मि बांसिन गुन्द्रा जानायनि थाखाय बांसिन गलाय जानायनि थाखाय माने बेवहाय आथाया खम जायो आरो नोंथां
अ आतसा सा आतसा आतसा बेनिखायनो माने माबाजों उवालजों देनाया बांसिन गोथावसिन जायो आरो ना
औ बिदि जायो होननानै बुङो आरो नोंथां ओं नंनाया नंगौबो नोंथां
गोदोनिफ्राय अनला ओंख्रिया बुहुत हेफाजाबबो होबोबाय नङा होमबा
औ जोंनि औ औ औ ओंख्रि गैयि समावबो माइरंखौ अन अन देनानै अनला ओंख्रि जानो हायो नङा होनबा नोंथां ओम
माने फैसा थाखा याबो एसे सेब जायो
सेभ जायो औ अनला ओंख्रि सङोब्ला औ
उदैफ्राबो एसे थिग थायो बारा थाव सावनि बारा मामा गैया
थावा नोंगो थावनि गोनांथि जाया
औ औ
ओम
ओंख्रियाथ' गोथाव जाखायोनो जाखायो आरो माने ओरैजाय प्लास जोंना फैसाबो बासियो आरो
औ नोंगौ नोंथां
मोजां बेफोर ओंख्रि फोरखौ हायोबा जोंनि बय दानि जुगनि आइजोफ्रासो एसे बासै माने गाहेनजों उवालजों देनो औ औ नायानो होमबा नोंथां नै दा जों बे आयदाखौ बेयावनो फोजोब
औ औ औ जागोन दे नोंथां ओं दे ओं